औ खुलुमबाय नोंथां।
अ दा जोङो दिनै ट्रेभेलिंनि सोमोन्दै माने दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन आं नोंथांनाव
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
अ दा होनबा‌ आं जागाय लांनोसै। बिदिनो दावबायनायना जोंनि जिउआव ना मोनसे गोनांथार आयदा होनजायो आरोना
औ नंगौ
ससे मानसिया गोबां मोजाङै माने आबुङै मिथिजोबनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय जिखुनुआनो माने रोंगौथि मोननो थाखाय ना दावबायनाया जोबोर गोनांथि माने दावबायनाय होन जे ट्रेभेलिं होननाया माने जोबोर गोनांथि बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनो गोबां बाथ्रा जोङो नुनानै मिथियो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोरनि सोमोन्दै गोबां मोजाङैनो बेवहाय मानि जोंनि नलेजफोरा आरोबाव मोजांसिन जानानै फैबावो आरोना। जेरै जेरै जों बुंनो हायो आङो माबा आङो हायो ओनसोलनि मानसि आं हाजो जायगायाव दावबायनो थांदों। होनोमबाना आं मिथिनो हाबाय हाजोआ बोरै हाजोआ बोरै हाजोआव मा बिफां थायो हाजोआ माबे अन्थाइजों दाजानाय। आरो मा हाजोनि ओमफ्राय दैमाया बोरै ओंखारबोदों। बेफोरखौ आं मोजाङै मिथिनो मोनो। जेनेबा आङो बिजाब फरायना मिथिबोदोंमोन नंगौ नाथाय आङो दावबायनानै आङो आंनि मेगनजोंनो नुनानै आंजों मिथिबाय माने आङो माने बेनि सोमोन्दै आबुङै मिथिजोब्बाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा थिखनो बुंदों। दावबायनायनि सोमोन्दै दै मोजाङै जोङो मोनसे जायगानि सोमोन्दै मोजाङै नायबिजिर नो हायो बेजों लोगोसे जों बेखौबो ओ बुंनो हायोदि दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे जायगाखौ मुंदांखाबो खालामनो हायो जे हमना लाबाय आथिखालनि जुगाव थ ससियेल मिडियानि जुग ना। स बेखायनो जुदि जोङो सासे भ्लगारा बा सासे इउटुबारा मोनसे जायगायाव दाव दावबायनो थाङोब्ला बेनि ब्लग बानायनानै बा बेनि इउटुब भिडिअ हेगारोब्लाथाय बे जायगानि सोमोन्दै मोजाङै मि- मिथियो बा बे जायगानि सोमोन्दै सिनारिफोरखौ नुनानै बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि हाजो हाला दैमा दैसा बायदिखौ नुनानै गुबुन दावबायारि फोरा गोसो दुंखांनानै बै जायगायाव दावबायनो आरो बांसिन बांसिन फैयो दा बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजों। जों जोंहा मा जायो बै जायगाया ओ बांसिन मुंदांखा जायो आरो बै जायगायाव दावबायनायनि हारा बांसिन जायो। दा बे बेफोरबायदि खालामो बै जायगानि सुबुंफोरनिबो मुलाम्फा जायो मानोना बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरा बिदिनो कटेज लुनानै। हमस्टे लुनानै बेफोरबायदिनो हटेल। ओमफ्राय बिदिनो माखासे माबाफोरखौ लुनानै थाग्रा जायगाफोर लुनानै जायफोर दावबायारि फैगोन बिसोरनो थानो होनानै रां आरजिनायनि मोनसे राहा लामा मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे ओ बै जायगानि ओम माखासे ओ माखासे माखासे माबा सुबुंफोरा ओय बे जायगायाव फैनाय सुबुंफोरनो बेफोरबायदिनो रेस्टुरेन्टफोर बानायनानै बेयाव जाहोनो थाखाय जाहोनायाव फैसा आरजिनो हायो। आरो बेफोरबायदिनो गोबां जाहोन दंबावो जाय जायनि गेजेरजों मोनसे जायगाखौ दावबायनायनि गेजेरजों मुंदांखा खालामनो हायो।
होम। नोंथाङा जा बुंदों जोबोरैनो थार जेनेबा सासे मानसि दावबायनायनि जााहोनाव बै जायगानि सुबुंफोराबो जिउ खांनायनि राहा लामा मोननो हालांदों। आरो बेनि बे बेथ बे जाबाय बाय। आरो सासे मानसिया दावबायबाथाय गावनि जेनेब बा मेन मेन टेल स्टेत। दाबो माने मोजाङै थायो हेल'। खोनादोंं? हेलौ औ खोनादों दे औ माने सासे मानसिया दावबायबाथ ए माने गाव गायनि जेनेबा मेन्टेल स्टेटआनो जोबोर मोजाङैनो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथाङा थिखानो बुंदों मे-मेन्टेल स्टेबोला मोजां थायो ओह जुदि नायनो थाङोब्ला सासे मानसिया जुदि डिप्रेसनाव थायो बेफोरबायदिनो नखरनि बायदिसिना प्रब्लेम बा बिदि दिनो खामानिनि प्रब्लेमाव थायोबा बेफोरबायदिनो प्रेसाराव थायोब्लाथाय बै सुबुङा ओह जुदि दावबायोब्लाथाय बेफोरबायदिनो माखासे ओह ओह जायगा जेरैहाय हमना लाबाय ओ हाजो हाला ओह हाजोफ्राव हाजो जायगाफोराव बेफोरबायदिनो दैमा दैसा बेफोरबायदिनो दै बाज्रुम बायदि जायगाफोराव दावबायोब्ला बैफोरनि मिथिंगायारि नुथायखौ नुनानै मा जायो बै सुबुं फोरा ओह गावनि जि डिप्रेसन खामानिनि प्रेसार बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि टेनसननिफ्राय दसे टाइमनि बा बे बेफोरबायदिनो रिलेक्सेसन जायो बा बेफोरबायदिनो ओह सुबुंनि देहायाबो मोजां फारसे फैयो। बेखौ बुंनो हागोन। ओ आरो लोगोसे जों बेखौ बुंबावनो हायोदि ओ दावबायनायनि गेजेरजों माखासे ओ मा होनगोन बेखौ ओइ डिप्रेसन बा बेफोरबायदिनो ओ प्रेसारफोरजों माखासे बेरामफोरबो जायो सुबुङा। ओ बै बेरामफोरनिफ्रायबो ओ सम जायोब्ला बेफोरबायदिनो माखासे सम बेयाव थायोब्ला रिलेक्सेसनबो मोनो। बा बेफोरबायदिनो ओ खायसे बेरामाबो हामलां नो हागौ। आरो लोगोसे जों बेखौबो मुंख'नो हायोदि ओ ओम ओह सुबुङा आथिखालाव नोंथाङा ओ दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनाय लोगो लोगोनो आ थिखालाव मा जायो नोगोर नोगोरमायाव ओह आबहावाफ्रा बांद्राय गेब्रेेंनाय जाहैयो। गारि मटरनि बांद्राय बाहायनाय बे बेफोरबायदिनो इन्डासट्रिनि बांनाय बे गोबां जाहोन दङ बिफां लाइफांनि खमायनाय बेफोरबायदियाव मा जायो आबा ओ नोगोराव बा सोहोर नोगोर ओनसोलफोराव ओ आबहावाया गेब्रेंंनाय जायो। स' ओ बेफोरबायदिनो नोगोरमानि नोगोर नोगोरमानि सुबुंफोरा गामि ओनसोलाव बा बेफोरबायदिनो हाजो नै मिथिंगायारि जायफोराव नेचारेल नेचारेल माबा थायो आबहावा थायो बेफोरबायदियाव दावबायनो फैयो। दा बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि माइन्डआ बा बेफोरनि देहाया थाजिम जायो। ओ बिथांमोना सान्नै सान्थाम बिदिनो हाप्तासे गाहाम थानानै रिलेक्सेसन जानानै थाङो। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों ओ बै जायगायाव मोननाय जि ओ मा होनगोन बेखौ बै जायगायाव मोननाय दावबायनानै मोनफैनाय जि ओ गोजोननाय बेखौ बिथांमोना ओ बाद थ्राजों बुंफोरनो हाया ओ बिथांमोनासो मिथियो दा खनसे फैखांबा बिथांमोना फैबाय थानो लुगैयो बेफोरबायदि। साननाया फैयो आरोना नोंथां
नंगौ अ दा माने आङो माने एसे बेलेग एंगोलाव लांनो सानदों। दावबायनायखौ माने ओ जेनेबा मिथ सिंगियारि नुथाय मोजां गोनां जायगासिम दावबायनाय बे बेथ' मोनसे जाबाय जोबोर मोजां बेयो बेनिफ्राय दाव दावबानाया माने खालि बेफोरसिमल' अ जानानै थाया। द दावबायनाया माने नोङो जेनेबा मोनस सेम मोनसे ओ फालांगियारि बिथिङाव जोबोर जौगानाय जायगासिमबो दावबायनायबो जानोबो हागो जेराव थांनानै जोङो ओ माने गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो माने बोरै बोरै माबाया बाजारा हाथाया बोरै सालि सोला सोलिदों माने मा मा बुस्थुफोरा मार्केट भेलुआ सबसे बुरजा
औ नंगौ नोंथां।
गोबां सो ओ सोहोराव बा माने मोजां जौगानाय जायगाफोराव थांबाथाय माने मिथिना मोनो आरोना जों। ट्रेभेल खामहैबाथाय बेफोरखौ मोजाङै एक्सप्लर खालामहैबाथाय माने जोङो गोबां बेवहायबो गोबां बुस्थुफोर मिथ मिथिनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जे ओ दावबायनायनि गेजेर जेरजों जोङो ओ माखासे बाजार बा बेखिनिनो ओ माबाफोरखौ मुवा बेसादफोरनि दामफोरखौ बा बेफोरबायदिनो ओ मुवा बेसेनफोरखौ एक्सप्लर खालामनो हायो बे बेफोरबायदिनो मुलुगनि गियानफोरखौबो बुथुनो हायो बेफोरदि आ हादोरल' नङा। आ गावनि हादोरावल' नङा। गुबुन हादोरावबो जों बेरायनो हायो बा दाव थगायनो हायो। बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो बै हादोरनि बा बै जायगानि गियान मोननायजों लोगोसे मा जायो ओ बै जायगायाव सोलि माखासे मुवा बेसादनि माखासे फालांगिनि माखासे ओ सोलोंथाइनि बेफोरबायदिनो माखासे गियान फोरखौ बुथुमनानै लाबोनो हायो। दा बेफोरनि गेजेरजों ओ नों थाङा दहाय बुंनाय बायदिस जोंना गियाना दावबायनायनि गेजेरजों गियाना बाङो। औ नोंगौ दावबायनायनि। गेज-गेजेरजों गियाना बायो। बेजों लोगोसे जोङो माखासे। फालांगियारि आयदाफोरखौबो सोलोंनायनि। ओ आदब खायदाखौ मोनो आरो।
ओ आंनि बादिब्ला माने बिदि आरोना सासे मानसिया लाइफआव सेटेल जाखांनायनि सिगाङाव माने बोसोर। सोरनैबाबो माने बेलेगाव थाहैनांगौ बेलेग जाय। याव दावबायहैनांगौ। मोजाङै माने बुस्थुफोरनि सोमोन‌। न्दै समाजनि सोमोन्दै मोजाङै सोलोंनो थाखाय आरो ना। मानोना जोङो। बाहेर जोङो गामिनि दुनियायाव बा गावनि नखरनि दुनियायाव गावनि समाजनि दुनियानि अनगाबो जों बायजो बायजोनि दुनियाखौबो सोलोंनांगौ जायो। जायनि जाय जोंखौ हेल्प खालामो ट्रेभेलिंआ। जुदि जोङो माने गुबुन जायगायाव दावबायहैयो। ब्ला माने जोङो गुबुन जायगानि सोमोन्दै मिथियो बिसोरनि समाजनि सोमोन्दै मिथियो जाय नोंखौ उनाव माने लाइफखौ इजि खालामो आरो ना। बेनि थाखायनो माने। टेभेलिंआबो बिराद। गोनांथि आरो।
औ नोंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंनो-नोंथाङा बुंनो ओ नोंगौ। बे थारदि ओ समाजनि सोमोन्दै मिथियो बेनि लोगोसे जोङो ओ बेखौ सरजाबफानो हायो बा बेखौ दाजाबफानो हायो जे। ओ दावबायनायनि। गेजेरजों जोङो गुबुननि समाजनि सोमोन्दै। थिनायजों लोगोसे। गावनि समाजाव जानाय माखासे। गेना गोरोन्थिफोरखौबो सुद्रायनानै लानो हायो। ओ जेरैहाय मोनसे । समाजनि सोमोन्दै बा बेफोरबायदिनो गुबुन जायगायाव बेरायहैनानै बै समाजाव जुदि माबा मोनसे मोजां नुयोब्ला जोङो बेखौ सोलोंना फैनानै बा बेखौ लाना फैनानै। गावनि समाजाव बाहायफैनो हायो। जेरैहाय जोङो बुंनो हागोन । दि-ओ ओ-नोंथांमोना-ओ जेरैहाय जोङो बेखौ बुंनो हागोन ओ- मोनसे जायगायाव जुदि जोङो साफा सुफायै थानाय बा बेफोरबायदिनो साखोन सिखोन थानाय। ओ माखासे आयदियाफोर मोन । दोंब्ला । जेरै ओ माखासे ओ फरायसाफोरखौ । गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांमोना जोंनि । भारत हादरनिनो बा जोंनि हादोरनिनो गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथां नोंथाङा नु नुनो मोनगोन जे ओ गामिफोराव ओ माखासे गथ'फोरखौ साफ ओ साखोन सिखोन खालामनो गामिखौ ओ गामिखौ साखोन सिखोन खालामनायाव ओ माबायो गथ'फोरानो सांग्रां दा बेफोरबायदियाव ओ गामिनि गेदेर गोलावफ्रा बेफोरबायदिनो गोरों गोराफ्रा ओ दिथा हो दों बा बेफोरबायदिनो फोरोंदों दा जोंनि इउन जोलै गथ'फोर खौबो जों जुदि बेफोरबायदि खालामो ब्ला ओ गामिनि ओ माबाफोरखौ आबहावाखौ जुदि साखोन सिखोन लानो बा खालामनो थाखाय जोङो फोरोङोब्ला जानो हागौ जोङो मोजां जागोन आरो जोंनिफ्राय जानो हागौ गुबुना दावबायारिफ्रा जोंनिफ्राय बे बाथ्राखौ सोलोंनानै लांगोन आं बेखौ सानो आरो
औ नं-नंगौ नंगौ अ बेनिफ्राय बेनो जेनेबा औ माने जेनेबा गुबुन हादोर बेरायहैनो थांबाथाय जोङो माने गोबां जों हादोर हेल' जोङो जेनेबा गुबुन गुबुन हादोरफोर बे बेरायहैनो थांबाथाय माने माने मोनसे हादोरा आलदा आलदा माने बे हादोर मोननैया आलदा जादों मानोना बिसोरनि राव हारिमु गासैबो माने आलदा आलदा बेनिखायनो बे हादोर गंना आलदाना थ' जों गुबुन हादोर मोनसेयाव थांबाथाय माने बे हादोरनि सोमोन्दै माने गोबां बाथ्राफोर मिथिना फैनो हायोना हायो आरो जेरै जोङो जा पाननि बाथ्राखौनो लानो हायो जुदि जों जापानाव थाङोबाथाय जो मिथि मोनोगोन जे जापाननि मानसिफोरा बोरै दिसिफ्लेन माने गावनि जिउ
औ औ नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ जों जोंना समा जाबायमोन
अ दे होमबा
औ औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय औ औ